औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दालाय माथो खालामगासिनो दङ
नोंथां नै मोनाबिलिनि ओरैनो बाहहेरायाव बार जागासिनो लामायाव बिदिनो थाबायग्लांना
ओ अखा हायाखैना नोंथां ओ बिदिनो नै नोंथां आंबो दै अखा हदोंमोन बिदिनो अखा हाखांनानै दायो गरम जानायखाय बाहेरावसो लामायाव दंथ'यो आंबो ओरैनो ओमफ्राय
ए
ओमफ्राय
औ
नोंथाङालाय ओरैनो दा नोंथाङालाय ओरैनो दासान्दि मा मावगासिनो दङ
ओरैनो नोंथां जेबोथ'बो मावाखै ओरैनो फरायनायाथ' दा सानदै गरम बन्द जादों नालाय ओरैनो दंथ'यो न'आवनो नोंथां बिदिनो बोथोराबो जोंनाबो ओरैहाय एसे दैज्लांबो जाबायना बिदिनो गायनाय फुनाया माखासे हाबाफोर मावगासिनो बिदिनो जेरैहाय दाथ' नै अखाबो एसे मोफ्लामगासिनो जोंनिथिंजाय नोंथांमोननिथिंजाया बोथोरा माबायदि
बोथोराथ' दसेनो मोजां दसे नो गाज्रि होननाय बायदि माने ओ फुङावनो दसे सान्दुं दुंबाय दसेनो अखा हाबाय सान्दुआवनो अखा हायो बेबायदि जाखायो नोंथां दाबो नै दोमैलु ओ बोरैबा गोसोम खालामगासिनो बिथिं हाथरखिबो दङ बेबायदिनो बेबायदिनो माथो बुंनो दानि दै दैज्लां बोथोरनि बोथोर दसेनो अखा दसेनो सान्दुं जेबो थिग गैया माने बेबायदिनो दसेनो बेबायदिनो दसे अखा एसे हानायावनो दैबाना बेफोरबायदिबो जालाबाय गासिनो दङ जोंनि थिंजाय
नंगौ नोंथां ओं नोंगौ
बेबायदिनो ओ गोथौ गोथौ जायगाफोरा थ' लोमजोबदों बेबायदिनो दलहा हाफोरनिया थ' माइफोरखौबो बुखाजोबना लांबाय आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
ओ
बेबायदिनो जागासिनो दाबायदिनो बोथोरानो बिदिनो ओरै सालुं दुंहां बिदिनो दोमै जोख्लोबनानै अखा हाहां हाबाय बिदिबाथाय माने अखा हानाय बोथोरा बारा माबायानो अखा हाबाय थायो नागार नागिरा होनो
औ बिदि खालामबाथाय आरो गरमाबो बांद्राय जायोना नोंथां बेखायनो औ उम फेननि बाराबोथ' जेबोखौनो थान्दा खालामनो हाया गरमसो मोनजोबखायो
हाखाया नोंथां मानोना बियो मोनसे मोब्लिबजोंसो सोलिनाय जाबायना बेयो मेचिन बायदिसो जाबायना ओंखायनो माने बेबो गरमबारखौसो बुफिनना होयो माने ओमफ्राय सिलिंगियाथ' माने बैथिंनि गरमा दा सान्दुंनि जों गरम मोन्दों बेबो गरमा साफा मानसि बुनानैनो गरम मान हमग्ला हमग्ला उन्दुबा माने मेगना बु थेबजोबनाय बिदि जायो बिदियावनो लोमजायो जों माखासे मेलेरिया बायदिसिना थटाइफयड। बिदि जालाबायो लोमजानाय दानि बिथिराव लोमजानाय साजानाया बारा जायो आरो दानि बिथोराव बिदिनो।
नंगौआनो नोंथां जोंनि जायगायावबो बिदिनो गथ'फोरा लोम जालायगासिनो सोरबा सोरबा बिदि
उ बिदिनो।
थानानै हालेवनो हायि सोरबा सोरबा माइ गायनो थांनो हायि बेफोरबायदि जागाय जेन सोरबाफोर फैसा लाखानायफोरानो केनसेल खालामफिननो गोनां बेफोरबायदि जागासिनो आरो नोंथां बेबायदिनो। नोंथा नोंथाङाथ' एसिनि सिङावसो थाखै बायदि मोनबाय आं नोंथांखौ।
थाया नोंथां बिदिनो बिदिनो ओरैनो गामि ओनसोलनिसोना ओरैनो थालाबाय नों दा बिदिनो फांखानि बारजों थायो ओरैनो एखमबा माबाबा बिदिनो बेलासिफ्रावथ' बार बिदिनो बेलासिनि मोना बिदिनि बारहावा जाबाय। बिदिनो सानजौफु टाइमाव बिदिनो एसे फांसायाव थाबाय बिदिनो मोनाब्ला ओरैनो फांखानि बारजों थाना उन्दुबबाय आरो बिदिनो। लायसानलाय बेथो
जोंनाबो नोंथां जोंनाबो फेनानो फेन थाबाबा मालाय मा माथो जानो नोंथां कारेन्टआनो थाया माथो दा दैज्लां बोथोरनि दसे अखा हाबानो कारेन्ट दसे अखा हाबानो कारेन्ट गैया दसे बारफैबानो कारेन्ट गोया। बेबायदिनो फेनखौनो लानो मोना बेबायदिनो हरावबो उन्दुनो हाया। माबायावसो
ब
हरनि दसथा एगारथा बार'था बेफोरबायदि जालायलाङो बाहेरायाव सिथ्लायाव जिरायनानै जिरायनानै उन्दुहैनोनो हाया थाबखौनो बिं बिथिं उन्दुनो ओंखार आरो बिथिं उन्दुनो हाया सेयारावनो सिथ्लायाव जिरायनानै थेन्थाव लायलाङो नोंथां।
औ नोंखागौ नोंथां नोंगौ मानोना औ।
बेबायदिनो सोरबा सोरबा बुरि बोराइफोराथ' सिथ्लायावनो उन्दुलायलाङो।
उन्दुखायोना नोंथां बिदिनो थाम्फै हरै बिदिनो मुसारि खोंलायना सोरबा सोरबा सिथ्लायावहाय बिदिनो बै पार्कखौ होनो आरो दानाथ' अट'मेटिक मोनसे बे थेन ओंखारखाबाय नालाय साहा गाना बेफोरखौ लानानैबो उन्दुलाबायो बायह्रायावनो सोरबा सोरबा
नोंसोराबो दङ नामा नोंथां? बेबायदि बेडशिटहाय साखा गोनां।
गैया नोंथां जोंहा बिदिनो उन्दुनायानो जाया बेबायदियावहाय बारा इसेबां माने इउस खालाया बिदिखौ। बानायनो नागिरदोंमोन खनसे ओरैनो बि बिदिनो बाहेरानि फारखं बायदिसिना माबाग्रा ओमफ्रायसो
बेफोरबो बेफोरबो थाबनो गाज्रि जायोलै साखानिया मानो होमबा हायाव नारथिं नारथा खालामबाय थानाय जागोन जोंफोरनि न' जोंफोरनि न'फोराबथ' हाइ लेभेलनि नङा पााखान नङा जाहै
उम।
थाबनो गाज्रि जानायनि चान्स
उम औ औ। बे मोनोंहां बिदिनो जोंनियावहाय नोंथाङाथ' दहाय बुंलांबायना मोब्लिब थाया माया। गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलाव माने जोंनिया दंफां लाांफाङा बांसिन जानोसै नालाय। बार बारबाथाय मोब्लि बिदिनो दंफां लाइफांनिबो बिलाइ बे नांजाबलाबायसै बिदिनो दंफां लाय नांजोबसै एटास्ास जानायाव मानिे मोब्लिबा साबा जानानै बे थानो नागिरा आरो बिनिखायनो गामि ओनसोलाव बारा मोब्लिबखौ हरनाय जानायखौ नुनो मोनो आरो ओंखायनो अखा हाबानो थांनाय एसे बार बारबानो गोमोरनाय थांनाय बिदिखौ मोनो मानोना एखमबा बारहुंखा बारनायजों जोंनिया मोब्लिबा बिफां लाइफाङा बायसिनला बायसि नालाय ओंखायनो थाला मोब्लिबानो बिदि जायो दाबायदि बोथोरावबाथाय बांसिनानो
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावथ' आरो गोबां लामा लामा न' जिं जिं दै जिं जिं औवायानो औवा बिनि थाखायनो ओ एसे एसे बार फैबानो गिनो गोनां माने सर्ट जालाबायो बिदिनो बेरलाबायनाय बिदिनो कारेन्टाव जुदि औवा नाङो ब्ला फ्रि फ्रि बेरोना बेफोर ओ बेफोरबायदिया ओ बेफोरबायदिया जाबाय थायो बिनि थाखायनो जोंनि गामिथिंजाय एसे अखा हाब्लानो कारेन्टखौ दानना हरथ'यो आरो एसे बारबोैब्लानो कारेन्टखौ दानना हरथ'यो बेबायदिनो हरसे गोजोन कारेन्ट फैया आरो नोंथां बिनिखायनो जो जोंफोर जोबोद खस्थ' मोनो मानो होनबा जों फेन लाया फेन लानानै उन्दु उन्दुबोबाय साननैसो जों फेन लानानै उन्दबोबाय आराम से आरो दा जुदि फेन लानानै उन्दुनो मोनाब्ला गोबां खस्थ' मोनो आरो नोंथां बेनिखायनो जों सिथ्लायावनो जिरायै जिरायै टाइमखौ बानो गोनां जायो बेबायदिनो आरो उम जुदि कारेन्ट गैयाबाथ' जेबो खामानियानो होला ले टप चार्ज होनो मबाइल चार्ज होनो गोबां खस्थ' जायो आरो पाव पावार बेंकफोरावबो थ' बेसेबां सार्स होनो नोङो
मबाइला गाज्रि जायो माने पावार बेंकवहाय थाब चार्ज होबा मबाइला बारा होजाबाय
नोंथां ओं बेनिखायनो गोबां खस्थ मोनो मबाइल नायनोबो हाजोबा माबा फोर नायनो गोसोबाबो नेटबो नाङा जाहैबाय नालाय गामि ओनसोलाव बिदिनो अखाफोर फैबाबो ने ने नेटाबो नांहा जाहैयो माने जोंनि ओनसोलावहाय ओरैनोबाबो नेटआ नांखाया
आ औ ओं बिदिबा नोंथाङा टाउनाव सोहोराव थायो नामा एसे
थाया नोंथां बेबायदिनो ओ खामानिफोर माबाफोर गोदो एसे साननैसो थानाय जादोंमोन नालाय डिग्रि फरायनाय समाव बिनिखायनो आरो नोंथां दा ओ दाथ' डिग्रि जोबनानै गामियाव थाफैनांबाय बेफोरनि थाखाय गोबां खस्थ' मोनो नों नोंथाङालाय टाउनाव थायोमोन नामा
आं टाउनावथ' थाया थानाया गामियावनो थायो नोंथां बिदिनो ओरैनो थारलाबायो
उम
एसे एगजास्ट जालांबाय नोंथाङा बिदिनो थादाव थादावनो दासान्दि बिदिनो नाथाय औ नोंथां गोदो बोथोरा जेरैमोन नाथाय दा एसे सोलायलांनायखौ नुनो मोनदोंना बे आं बिदिनो गोदोहायथ' एसे थान्दा बारा एसेबां मानि गरमबो जाया नाथाय दा बांसिन गरम जालांदों आरो बोथोरा
बिदिनो खस्थ'आलाय जाखायो थेवब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजों थाना दा बि स बेबायदि गासिबो थायो जोंबो बेबायदिनो थाबोगासिनो दं आरो नोंथां बेफोरबायदिनो बेफोर बेफोरबायदिनो अखाबो नांगौ जानायनि थाखा माथो बुंनो आरो नोंथां अखायाबो मोजाङानो सान्दुंबो नांगौ जायो आबादारिफोरनि थाखाय सान्दुङाबो मोजाङानो जुदि अखा आरो सान्दुं गैयामोनब्ला जोंनि आबादानो मोजां जानाय नङामोन आरो नोंथां अखा आरो सान्दुंखौ जोंनो नांथारगौ जायो आबादारिफोरनो जोंफोरनि न'खरावबो मानो होनबा आबाद खालामो नालाय
औ औ नाथाय सुबुं माहारिया जि सान्दुं आरो अखाखौ बारा सैज' खालामनो हाया अखाबा अखाद्राय होनो सान्दुंबा सान्दुंद्राय माने। मोननैनि गेजेरावबो थानांगौ आरो माने सुबुं माहारिनि गेजेराव माने। बांद्राय अखा हाबाबो सुबुं माहारिया माने अखाखौ रायो माने सोरबा बांद्राय अखा हाबाय। थालायबाय आरो बांद्रायसे खरान होननानै सान्दुं दुंबाबो सान्दुंआ बारा गोसाद्राय होननानै सान्दुंखौ रायनाय मोनैनि गेजेराव माने माने मानो सुबुं माहारिनि गेजेराव मोननै दिफारेन्स माने खौ नुनो मोनो आरो माने लाखिनायखौ मोननैखौबो नां गौ नांनाया ओमफ्रायसो मोननैया अभारद्राय दुङोबा माने सुबुं माहारिनाव एसे ओ खहा माने बिदिनो बिदुंखौ बारा सैज्य हाया आरो जोंनि सुबुं माहारिया बिदिनो अखा बारा सैज'हाया। बिदिनो अखा माखासे जाबा बिदिनो दै साव साव जानो नालाय खामानि दामानि मावनो। बो एसे दिगदार जानोसै आरो सानदुं दुंबाबो जोङो माखासे गरम खामानिखौ बारा मावनो हाला गरमनि थाखायनो बिदि जायो आरो। बिनि थाखायनो मोननैनि गेजेराव थानांगौ औ।
ओ नोंथां बुंनाया नंगौआनो आबादारि फोराबो बुङो सानदुं बा सान्दुं होबाय अखाबा अखा होबाय अखाबा अखाल' अखा होबाय थाबाबो दिसटाब जायो। जेरैबायदि आलि खोदानफोराव जुदि अखा हाना होयोब्ला आलिफोरा बुस्रुलांजोबो बेबायदिनो खोथियाफोर खोथिया फो-फोनाय समावनो जुदि खोथिया फोना दोननाय हरावनो जुदि अखा हाना होयोब्ला बेबो गाज्रि जायो बेनिखायनो ओम अखायाबो अखा बांद्रायखोबो लुबैया बिनि बेबायदिनो सान्दुंखौबो। बांद्रायखौ सैज' हाया आरो जोंनि ओ सुबुं माहारिफोरा मानोना बांद्राय सान्दुं बाबो बोरै खामानि मावनो जेनेबा बांद्राय सान्दुंङआबोथ' सुबुं फोरा थानो हाया नालाय बेबायदिनो
अ
बांद्राय अखायावबो बांद्राय अखायावबो सुबुंफोरा थानो हाया आरो बांद्राय अखाबाबो गोबां खस्थ' जायो मानोना ओ आइजोफोराबो आबादारिनि बिसि फोराबो ओंखाम हैनायावहाय गोबां खस्थ' मोनो बेबायदिनो
औ ओ।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
बेबायदिनो हालेव गोबां खस्थ' मोनो बेबायदिनो माथो बुंनो नों गोजां बोथोरानो बिदि ओ दैज्लां बोथोराव माखौथ' दैज्लां बोथोर बुंखो। बेनो दैज्लां बो होनना बुंनांसिगोन आरो नोंथां अखाजों अखाजों बारजों सान्दुंजों बेफोरबायदि या बांसिन जाखायो दैज्लां बोथोराव मेसें बोथोरबाथ' बांद्राय जानाय नङामोना नोंथां। मेसें बोथोरावथ' जोबोद मोजाङानो जायो। जों
मोनो ना दैज्लां बोथोरखौ साबफिन मोनो?
साबसिनाथ' बिदि साबसिनथ' गैया नोंथां। मानोना ओ दैज्लांखौबो जोंनो नांगौ जायो। मेसेंखौबो जोंनो नांगौ जायो जेरैबायदि दैज्लां ओ दैज्लां बोथोराव दै दैज्लां बोथोरावहाय दैज्लां बोथोरनि थाखायसो जोङो बेयावहाय माइ गायनानै आबा आबादारिफोरा गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो नाथाय मेसें बोथोरावबो गोबां हेम खोबनायनि गेजेरजोंहाय ओम गोरान थि जेरैबायदि आलु मथरफोरा गोबां गोज--ओं माबा। ओ हेमखोबबाय थायोब्ला गोबां गाज्रि जालाङो। बिनि थाखायनो
बुंनो थाङोब्ला बेबो मोजां बेबो मोजां मोननाय बायदि आरो नोंथां मानोना बो बोथोर लाना बोथोर बोसोर लाना बोसोर खायसे खायसे बोथोराव जोबोद गाज्रिबो जायो। खायसे ओ खायसे इयाव जोबोद मोजांबो जायो आरो बेबायदिनो उम। खायफा बोसोराव खायफा बोसोराव जुदि मोजां जायोब्ला खायफा बोसोराव गाज्रि जायो बेबायदिनो जायो बेबायदिनो देग्लायबो दैज्लां बोथोरावहाय बांद्राय अखा गैया आरो जोंनि ओनसोलावहाय नाथाय थांनाय बोसोरावहाय जोबोद अखा दंमोन आरो देग्लायो बेबायदिनो दैबाना दैबानाबो बांद्राय जायाखै जोंनि दैसाफोरावहाय गोदोथ' न'फोरखौबो न'फोरावबो लोमला बायनाय जादोंमोन नाथाय आथिखालाव दै फोराबो एसे रानलांनाय बायदि जालांबाय मानोना दैमा गिदिर गिदिरफोराव बेफोरबायदि दैबाना जायोब्लाबो जोंनि गामि ओनसोलनि दैमा दैसा फिसा फिसाफोरा बांद्राय दैबाना जाला आरो नोंथां नांगौ एसेबांनि जासिगोन बिनिफ्राय गैला बेबायदिनो दा दानो अखा जुब जुब हानानै दानो गारलांबाय बिनिफ्राय आबादारिफोरनि थाखाय गोबां लस होननाय मानो होनबा अखाखौबो नांगौ थारगौ जायो माइ माइ गायनो थाखाय मानोना गोजौ गोजौ हाफोरावहाय दैयानो उथिया जोंनि जायगायावहाय अखाजोंनो माइ गायनाय बेफोरबायदि दङ खायसेबा जायो दै दै सारबाय थानो गोनां जायो बेबायदिनो दुब्लि गेजेर फोराव सलार बाहायनांगौ जादों गोबां गोबां खस्थ' जायो आरो नोंथाङा आबादारि फोरनि थाखाय अखा गैयाब्लाबो नाथाय